हेलौ नोंथां औ खोनागासिनो दङ। औ नोंथाङा रायज्लायबाय दा उम दायो जोंना मा थपिकनि सायाव रायज्ला ज्लायनो सानदों
ओ दायो बर'फोरनि न'खरनि सायाव रायलायबा हामगोन नामा नोंथां?
औ जागोन दे, बेनि सायावनो औ नोंथांनिफ्राय जागायदो दे होनबालाय।
औ औ नोंथां। दा बर'फोरनि न'खर होनब्लाथ' बर' न'खराव जोंना गय बिफां, थाइजौ बिफां, खान्थाल बिफां गासैबो सारि सारि थायो नङा होमबा, बेनि अनगायैबो बर' न'खारा थोरिनि लुनाय न'जों बा हानि न'जों सिनायथि जायो। बर' न'खराव दाउ, अमा फिसनाय जायो मोसौ, बोरमा, हांसो गासैखौबो नुनो मोनो। बिब्दिनो बर' न'खरफोरा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव आबै आबौ गासैजोंबो ज' अनलायनानै थायो आरो ज'यै। बेनिफ्राय बर'फ्रा गावनि न'खर खौ थाखाय दाउ अमा फिस फिनायनि गेजेरजों संसारखौ खुंलाङो एनिफ्राय बर'फ्रा आबाद मावनानैबो जायो आबाद मावनानैबो जाग्रा गाहाय हारि नालाय बर'फ्रा
औ जेरैबोदि माइ आबाद
बर' न'खराव जों गाहाय बिहोमा होननानै बुङोब्ला हौवा माहारिखौनो जायो जाय नखर सलायनायाव नखर बेंनायाव रांखान्थियारि मदद होयो बा
नाव
अ रांखान्थियारि खामायो बेनिफ्राय जों आइजो माहारि
बर'नि न'खर सामलायगा होननानै बुंजागोन मानो होनोब्ला बर' हिन्जावफोरा आलासि सिबिनायनि अनगायैबो दानाय लुनाय गथ' फोरखौ गेदिरखौ मान होनाय उन्दै अननाय सिबिनाय गासैखौबो आइजो मा हारिया मा बेनिफ्राय न' खरनि गासै खामानिखौनो आइजो माहारि या दैदेनो होनना साननानै लानाय जायो आरो दा नोंथाङा बर' न'खरफोरनि मा बुंनो सानो?
नोंनाथ बर न' न'खरखौ नायनो थांला जेननाय हेलौ
ओ खोनादों
अ जेरैबादि नोंथाङा आरो बुंदोंमोना औ दानाय लुनाय ओरैबायदि आबाद मावनाय अमा अमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय बोरमा मोसौ बायदि बायदि आरो एक्स थारैनो जोंना बर माहारिया बांसिनानो मा खालामो दायो अमा अमा फिसिनाय बेनो ओ बेखौ बांसिन बाहायनाय जायो आरोना अमा फिसिनानै एसे गोदोनि फ्रायनो फिसिबोगासिनो ना बर'फोरनि सुबुं माहारिया आरो दा जेरैबायदि न' न' आरो जौ बायदिसिना सावो बेबो जाबाय जे दायो जि आइटेक महरै मोननो हादों आरो दङ गोबां रोखोमनि मा बरफोरा जानाय लोंनाय बे बुथुमनानै जायो जेरै मैगं थाइगं बायदिसिना आरो दानाय लुनायावबो बरफोरा गोबां बिहोमा दङ नों-नोंथाङा बुंदो दे एबार
दानाय लुनायाव गोबां बिहोमा दं होननानै थारैनो बर आइजोफोरा गावबा गावनि गाननाय जोमनाय बा फिसाइफोरनि गाननाय जोमनाय गथ गथाइनि गाननाय जोमनायफोरखौ गावनो आखाइजों दानानै गानोमोन आरो गावनो गाननायनि रांखान्थियारियाव मदद मोन जाथों होननानै फाननानैबो लायोमोन बेफोरखौ बेनि गेजेरजोंनो गथ गथायफोरखौ फोरोंहोनाय बा फरायसालियाव दैथायहरनाय मुं थिसननाय बायदि खामानिफोराव हेफाजाब मोनोमोन आरो
हेफाजाब मोनो औ दासिमहालागै बर माहारिया बेबायदिनो सोलिगासिनो दङ गोदोनिफ्रायनो जेरैबादि दायो एसे जौगाबोबाय आरो जौगालांगोन बर माहारिया बिदिनो दानि लुनाय बिसोर जाबाय बर माहारिनिनो -' बे जाबाय नेरसोन जेरैबायदि दानायाव गोग्लैबाय दखना दखनानिबो मुं दङ आगर गोनां दङ
औ दङ नों जेरै आगरफोरनि बेलायाव जों बुंनो हायो दावलाय मोख्रेब आगर फारौ मेगन आ गर दिंखिया आगर हाजो आ बिदिनो गोबां
औ
दा दाउ अमा फिसिनायनि बेलायाव बुंनो हायो बर नखरफोरा नखराव दाउ अमा फिसिनायखौ जानायनि अनगायैबो फाननायाव
गोबां हेफाजाब मोनो रांखान्थियारि बिथिङाव गोबां मदद मोनो जा नखर खुंनायाव नांगौ जानाय मुवा बेसाद फोरखौ बायनायाव ओ रांखान्थि नांगौ नै बेफोर रांखान्थिखौ बैफोर जिब जुनारखौ फाननानै हेफाजाब मोननो हायो आरो दा ओ गोदोनि आरो दानि नखराव माने बर नखरफोराव नोंथाङा माबाफोर सोलायनाय नुदों नामा?
गोदोनिथ बरनि नखराव फ्रायावनो थायोमोन बे जों जेरैबायदि माइ आबाद खालामो बेनिनो माइ हाखांनानै जिबादि नारा दंमोन थाबोनाय बेजों बायदिसिना मा बर नखरा लुनाय दंमोन नाथाय दा बरफोरनि नखराव बेखौ जों नुनो मोनलिया ओमफ्राय दा थोरिनि न नायब्ला दिनैसिम मा जोङो नुनो मोननाय जालिया बांसिनानो बेफोरखौ गार-गारबोजोब्बाय आरोखि ना मेक्स ओ नायनो थाङोब्लाथ गासिनियाबो थिं बायदिसिना बेजोंनो लुजोबनाय जायो आरोना खिन्थु बैबादि नारानि न, नआव जोङो मा जोबोद मोजां मोन आरोना ए ओ जोंनो गुसु मोनो नो जेरैबादि दायो टिङा जा गरम खालामो। मिथिंगानि थारियाबो लागासिनो ओंखायनो जुदि बै ओ फ्राय नङा गंसे गंनै ओ गंसे गंनै थानाया माने मोजां मोन आरोना दायो। खिन्थु दायो जों नुनो मोनलिया बेसोरो हुदाखौ गारबाय, ओंखायनो मा बहुद ओ खमायबाय आरोना सुबुं माहारिनि बेबादिनो खामानि मावनाय मा-मावनाया बेनि सायाव न'नि सायाव। दायो आरो अमा फिसिनायखौ नायनो थांबाय सिगांनिफ्राय जौगाबोदों आरोना सिगां जोबोद खममोन नाथाय दायो मा बांबोबाय बांनाय लोगोसे जोंनि बर'ल' नङा गुबुन गुबुन दस्रा हारियाबो मा बर'फोरनिफ्राय सोलोंनानै लानो थांबाय आरो। नोंथांनि बादिब्ला बुंदो।
औ नंगौ नोंथां बुंनाय बायदिनो जेरै दा नोंथाङा बुंबाय नखराव बर' न'खराव ओ न' लुनायनि बेलायाव सोलायनाय फैदों। बिदिनो बर'नि नखरफ्राव जेरै गोदो थ अमा दोननो थाखाय अमा अग्रं दाउ दोननो था खाय दाउ आ हानि न' बोरमानि थाखाय बोरमानि न' नि थाखाय मोसौ गलि बिदि नुनो मोनोमोन। नाथाय आथिखालाव गोबां न'फोरा खमायलांबाय बेनिफ्राय नारानि, थोरिनि लुनाय न'फोरा खमायलांबाय। बैफोर खमायलांनायनि अनगायैबो जोंनि गेजेराव एसे साखोना बांसिन नुजाथिनो मोनबाय आरो ओफ्राय दाउ अमाफोरखौबो जों
औ।
हानि जायगायाव दोनालासिनो बै पाकानि लुनानै दोननाय जायो बेफोरनि गेजेरजों एसे साखोन सिखोना फैबाय।
बांबोबाय।
बेनिफ्राय औ नंगौ नोंथां। दा नोंथां निथिंजाय माबायदि नफोरखौ बांसिन नुनो मोनो?
मा होनदों नोंथां?
नोंथांनिथिं दा मा? माबायदि न'फोरखौ बांसिन नुनो मोनो?
न'फोर खौलाय बांसिन जोंनि ओनसोलहाय नुनो मोननाय जायो बायदिसिना थिंनिया। थिं बायदिसिना होनाय दङ। खिन्थु जोङो नायनो थाङोब्लालाय जौगादों जौगानायालाय नाथाय जोंहा गोदोनि बादि न' बेखौ जों दायो नुनो मोनला आरोना नायनो थाङोब्ला।
औ गोदो जेरैबायदि न' फयाव बिमा बिफा बिबै बिबौ बिमादै बिमानै गासैबो बिब' बिनानाव खमैबो सा जि सा जिसे सा नैजि नैजिबाहालागै नखर गंसे सुबुं अनजिमा थानायखौ नुनो मोनो मोन नाथाय आथिखालाव नखराव साब्रै साबा
साब्रै साबा औ
माने गोदो जयै थानानै मोजां मोनोमोन नाथाय आथिखालाव बांद्राय ज ज थानाया खमायलांबायसै आरो औ गावबागाव न'खर गावबा गाव सं फारनाय बायदि जालांबाय आरो होमबा दिनैनि नखरनि सायाव रायलायनायखौ एसेयावनो दोनथ जाासिगोन ना नोंथां
औ दे जागोन नोंथां नोंजों रायज्लायना मोजां नांबाय बर'फोरनि नखरनि सोमोन्दै दे होनला बिदबालाय दे नोंथां